औ नोंथां औ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रि दङ।
बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे टपिक सावरायनो नाहरनाय जादों। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंङो आयदायाव फैनोसै ओ नों थांनाव आङो बेखौनो सोंनो नागिरदों जे जोंहा ओ गामियारि एबा गामिनि थागिबि हिसाबै जोङो माखासे आबादफोर मावो बेनि गेजेरावनो जोंहा ओ बांसिन माइ आबादखौ मावनाय जायो। ओ बे माइ आबाद खौ मावनो थाखाय जोङो माबायदि ओ थाग थियारि खालामनाय जायो एबा बेनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो आरो मा मा खालामनो हायो? नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां नंगौ ओ नंगौ नोंथां ओ जोङो माइ आबाद माइ आबादखौथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो आबौ आबैमोननि दिननिफ्रायनो जेरै थांनानै थानाय जेखौहाय माइ जोङो
औ
माइखौ जोङो जेरैहाय गायनोबा थाय बेखौ जोङो माइखौ जेरैहाय जेनेबा दैयाव जों सोमनानै दोननांगोन बिखौ ओ साननै बा सानथामनि थाखाय
औ
दा बेखौ जोङो ओ जेब्ला सा सानथामजों खांनायनि उनाव बेखौ जोङो बोरियावहाय जोङो बेखौ
थिखांनानै दोनदों आरो ओ थिखांना दोननांगौ जेब्ला बे माइआ गाजा बेरो अब्ला जों बेखौ बे जोङो टेक्टरजों जोङो जेनेबा ओ मोननाय हायाव जोङो बेखौ सारनांगोन सारहैना दोनैनांगोन बेखौ सारायनानै दोननानै जेब्ला बेयो ओ खोथिया रज'गोन अब्ला जों बेखौ फुनानै ओ जोङो बेखौ हालि एबा हालि एवनाय एबा मोनखानाय हायाव जों लांनानै बेखौ जोङो माइखौ जों खोथियाखौ फुनानै जोङो बेखौ गायनाय जाय जायो आरो आरो जों बिदिनो माइनिफ्राय जेरैहाय जोङो गुन्दै मोननो हायो बे गुन्दैखौहाय जों जेरै जेनेबा अमा एबा ओ जिब जुनारफोरनो जों बेखौ जाहोनो हायो आरो जोंनो उम जों बे माइनिफ्रायनो जोङो जेरैहाय माइरं मोननाय जायो ओ बे माइरंखौनो जोङो जानानै थांनानै दं आरो
औ औ
औ आरो जों माइनिफ्रायबो गोबां ओ ओ जोंखौ बाहायनो हायो आरो
औ औ
जेरैहाय जोङो माइखौबो जेरैहाय जों जेबा फोब्लाल' जाया बे माइखौ जोङो जेरैहाय हाग्रा फोर जायोबा बे हाग्राखौ जोङो फुनानै होनो नांगोन आरो बेबायदिनो जोङो बेयाव ओ नां खौ टाइमाव जोङो दै सैफोरखौ नायफा नायफा होनानै जोङो दैफोरखौ नायफैबाय थानांगोन आरो बिदिनो हासारफोरबो होनां होनांगोन आरो
औ
औ जेब्ला माइआ जेब्ला बिबार ओ बिबार बारो अ अब्ला बेयाव जोंङो नहाते मुलिखौ गान्दै बानो हायैनि थाखाय बेयाव मुलि होनो नांगोन। औ
औ औ
औ आरो जेब्ला माइआ मोनो अब्ला जों बेखौ बे माइखौ जोङो हानानै ओ टेक्टरजों एबा मोसौजों जों बेखौ नानो नांगोन आरो दाथ' आथिखालावथ' दानिया मानसिफोराथ' मोसौदो नानो हालालै गासैबो ट्रेक्टरानो जाजोबबाय नङा होमबा नोंथां! औ दानियाथ' मानसिफोरा औ माने थाबसिन थाब एबा थाबसिन जासिननाय खामानिखौसो नागिरोना औ
नंगौ नोंथाङा बेनि बागै मा बुंगोन जेरै बे माइ आबादखौ जोङो जेरै माबायदि खालामो
औ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा ओ जोलैनि थाखाय दोनखानाय माइज्लि होननानै बुङो ओ बे माइज्लिखौ जोङो मा सानथाम बा सा सानब्रैनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो बस्थाफ्राव खाथेनानै औ बिनिफ्राय जेब्ला सोमनाया रेडि जायो अब्ला जों बेखौ ओ बिनि दैया गसोरनो थाखाय दसे से घन्टा नै घन्टा बा ओ सेनिफ्राय बिदिनो ब्रै बा घन्टासिमहाय दै फसरनो थाखाय बोखांना दोन्थ'नाय जायो बिनिफ्राय जोङो बेखौहाय गोरान जायगायाव लखबनानै ओ गाजा बेरहोनो थाखाय मोजांहै प्ला टिक बा थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइफोरजों मोजाङै खोबनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय बेयो जेब्ला साननै बा सानथामावहाय मोजाङै गाजा बेरजोबगोन अब्ला बेखौ खौ जोंनि औ फोमोनखानानै लानाय जि खोथिया थिलि बेवहाय जोङो सारहैगोन जाय जायगायाव खोथिया फोगोन बेवहाय माने हाब्रुल' जानो नांगोन बेयाव दै लाव लाव थानो नाङा आरो माने हाब्रु एसे गोरानाव फैयोब्ला बियो फुनो थाखाय मोजां जायो होननानै जों आं मिथियो ओ बिनि फ्राय जेब्ला दान मोनसे बा से खावसे दाननि गेजेरफ्राव खोथिया जेब्ला जौगोन फुजानाय जागोन अब्ला जोङो बेखौहाय फुनानै लानानै जोंनि फोमोनखानानै आथिखालाव नोंथां बुंनाय बायदिनो जों गोबां ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो ओ सिगांनि समफ्रावथ' माइ खेथि मावनो थाखाय जोङो ओ मोसौजोंसो हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बिनिफ्राय जायगा लायै जायगा गोथौ दै दैब' जायगाफ्रावहाय मैसोजोंबो हाल एवोमोन दा दानि दिनावहाय ट्रेक्टर ओंखारनायखाय ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै लानाय जायो बे हालेवनाय गोमोन हायावहाय जों बेखौ गायजासिम फिनथाम हालेवनो गोनां जायो ओ फार्स्ट सेथि हालेवनायखौ खारायनाय होनो बेनिफ्राय नैथिनिखौ मा बुङोमोन आं एसेबां मोजाङै गोसोआव गैला बिनिफ्राय लास्टावहाय फोमोननानै आ माइखौ गायनाय जायो बिदिनो गायखांनानैहाय जोङो सानथामसेखौ बारा दै सोआबाबो जायो जेन'बा बे जोंनि माइ गायनाय फ्रा गुयैनि थाखाय रोदाया हाब्रुआव मोजाङै अरथाबनायनि बिनि उनाव सानथामसोनि उनाव जोङो नांगौबायदि ओ दै बिनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननायनि थाखाय हासार आरो हाग्राफोर जायोबा हाग्रा थैनायनि मुलिबो होजायो नङाब्ला जोङो आखाइजोंबो फुनानै गारजायो औ बिदिनो फिथाइ थाइजासिमहाय जोङो दै हासार मोजाङै जगायबाय थाबाय बिनिफ्राय जेब्ला जोंनि माइआ फिथाइ थायनानैहाय मोनो मोननानै जेब्ला हाजानाय जायो अब्ला जों बेखौ सिगांनि समावहाय माने आखाइजोंनो हायोमोन आरो खासिजोंहाय नाथाय आथिखालाव बयहाबो समनि आखाल नालाय माइ हा हग्रा मेसिन बेफोरजों हानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने जायखौ जों आखाइजों सानसेयाव हारसिङै खावसे बिगा बा बिगासे गाहामल' हानो हायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ मेसिननि हेफाजाबावहाय दस बिगा बिस बिगाबाबो हानो हायो बेखौ माने जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय फ्राय हानानै लाबोनानै जोङो मोथि खायो बा दांग्रि सरो बिनिफ्राय बेखौबो जोङो गोदोनि समावहाय बावखाजों रोगायोमोन नङा होमबा नोंथां औ दायो आथिखालाव ट्रेक्टरजोंबो रोगानायखौ जों नुनो मोनो आरो मोनसे मेसिन दङ जायजोंहाय माने बेयाव जिगाबबो थाया नाराबो थाया डाइरेक्ट फिथाइखौल' हानानै जोंनि सिलासिम दोनफैनो हायो बेबायदिखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जोङो फिथाइफोरखौ जेब्ला मारा नाखांनानै जाजानायसिम सफैयो अब्ला जों बेखौ लामनो मिलावहाय मोजाङै सौनानै जावनानै बे माइरंखौ जोङो थांना थानायनि थाखाय जायो आरो जोंनि फिसिनाय जिब जुनार दाउ अमा बेफोरनोबो होनो हायो आरो गुन्दैखौबो जोङो अमानोबो मोसौ सौफोरनोबो होनो हायो बेजों लोगोसेनो औ जोंहा ओ माइरं माइरंनिफ्राय गोबां मुवा बेसादफोर जायो जोङो ओंखामल' नङा फिथा फिथा होननानै बुङोब्ला जोङो एन्थाब बिदिनो फिथा लावदुम थाव सिथाव बेफोरबायदि बिदि माइरंनिफ्राय जों बानायनो हायो आरो जोंहा मोनसे दोरोङारि लोंग्रा दङ जायखौ जोङो जौ होननानै बुङो नोंथाङा मिथि मिथिगौ ना औ बे जौ औ बे जौखौबो जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो
नोंंगौ
औ बिनिफ्राय जोङो माइ आबादखौ जानो थाखायल' नंङा बेखौ जोङो फालांगियारि हिसाबै फाननो थाखायबो न'आवनो मावनानै फाननानै माने जि रां मोनगोन बे रांखौबो जोङो जोंनि न'खर खुंनाय बा सालायनाय आरो गथ' गथायनि फोरोंलांनाय फरायनाय बेबस्था बेफोरावहाय जोङो बै रांखौ बाहायनो ह हायो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा बेनिफ्राय माबा बेफोर मिथिबावगौ नामा
औ नंगौ नोंथां माइ माइ आबाद होननानै बुङोबा जेरैहाय जोंहा माइआ जेरैहाय गोबां रोखोमनि दङ नङा नङा होनोमबा नोंथां जेरैहाय माइब्रा जोसा
औ
आरो जेरै गोबां रोखोमनि रनजित बिदिनो माइसालि गोबां रोखोमनि माइ दंङ। औ ओ जेरैहाय जोंङो ओ माइब्रा होननानै बुंङोबा माइब्राया जेरैहाय गोसोम। ओ गोसोम जायो आरो कालारा औ औ बिनि औ। बेनिफ्राय जोंङो जेरैहाय माइब्रा माइब्रा होननानै बुंङो जेरैहाय जेनेबा जौ बानायनायाव माने। माइब्राया एसे मोजांसिन जायो आरो। औ साबसिन जायो औ।
औ
नोंगौ नोंथां ओरैहाय जोंङो जो जोसा होननानै बुंङोबा बे जोसाया जेरैहाय ओंखाम संङोबा बेनि माने माने जाथायबो गोथाव औ मोदोमनाया औ मोजांसिन। जायो आरो औ।
थारैनो ओमफाय आरो आंनि मिनथिनायावहाय मोनसे दंबायो नोंथां। जेन'बा जोंङो नोंथां बुंनाय बायदिनो माइआ गोबां रोखोमनि दंङ। बेनिफ्राय ओ दैज्लां बोथोरबाबो एसे उन सिगां गायनाय माइफोर दं आरो जेनै जेरै माइसालि माइफोरखौहाय एसे उनाव गायो नंङा होमबा? ओ रनजितफोरखौ एसे सि सिगांङाव गायो बिनिफ्राय जोंना मेसेंआव गायग्रा माइबो दंङ। माने जाय जायगायावहाय दैनि आंखाल गैया बा मेसेंबाबो दै थाबाय थायो बै जायगाफ्राव जोङो मेसेंङावबो माइ गायनो हायो आरो बे माइखौ बर' माइ होननानै बुंङो।
नोंगौ
होमबा समाबो जाबाय नामा नोंथां जोंना?
औ जाबाय नोंथां औ।
औ
औ ओ बिदिब्ला जों उननि समफोराव मोजांङै औ गोजोन्नाय थाबाय नोंथांसिम।
औ दे बिदिब्ला।